हेलौ, नोंथां आंनि बुंनायखौ खोनाहांदों ना नोंथांङा मोजांङै
औ औ खोनाबाय
मा मा माबोरै खबरा नोंथांना
खबरा मोजाङानो
औ औ ओ दा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होननानै कल खालाम ओ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां बे आयदाखौ आं नोंथांजों रायलायजागोन ना
औ औ
नोंथांजों राय्लायनो होननानै लानाय आयदायानो जाहैबाय बे दावबायनायनि बिदि नो आरोना नोंथां
औ औ
जेनेबा नोंथाङा ओ बबे बबे जायगायाव दावबायनो मोनखो? बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ माने आङो आंथ' माने बांद्राय जायगायाव दावबायनाय जायाखै माने आफाय माने आंहा फरायनायनि थाखायनो माने बांसिन जायगायाव ओंखायननो मोनाखै आरो
औ नोंथां
दासिमबो आङोथ' बांद्राय जायगायावनो थांनोनो मोनाखै आङो आङो माने बांसिनानो
ओरै लवार आसामाव बेरायबाय लवार आसामाव बेरायनानै ओरै भुटान हाद हादोराव थांफेरबाय वेस्ट बेंगल थांफेरबाय आरो दा आङो आफपार आसामाव दङ आङो बेल' जाबाय आरो माने आङो दाथ' दावबायनायानो जायाखै जाय
औ नोंथाङा नोंथाङा गुबुन हादोर भुटानाव थांदों होनदोंमोन नोंथां नोंथाङा बे भुटान हादोराव थांनो थाखाय माबोरै थांदोंमोन जेनेबा गारिनि बिथिङाव ओ दावबायनाय बिथिङाव जे नों मा जों थांदोंमोन बोरै थांदोंमोन एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथां?
जोङो जोङो गारिजों थांदोंमोन आरो गारिजोंनो- जोङो दाइरेक्ट लामाजों थाङाखै आरो जोङो
जोंना माबा साननाया मानि जोङो वेस्ट बेंगलावसो पिकनिक जा थांदोंमोन आरो जोंङो फुं
सारिथा नङाबा सारिथायावनो ओंखारदों आरो वेस्ट बेंगलथिंजाय थांनो जोंओ अयेस्त बेंगलनि बे फरेसाव रिजार्व फरेस्ताव थांदोंमोन आरो पिकनिक जाहैनो बिनिफ्राय जोंओ डायरेक्ट
डाइरेक्ट जोङो माबायाव थांबाय अयेस्त बेंगलनिफ्राय लानानै जोंनो ओ निउतिनसिम थांहैबाय निउटिसिंजाय थांहैनानै जोङो भुटाननि गेटनिफ्राय हाबहैदों आरो
औ औ
माने बांद्राय माबानाय जायाखै सिंनिफ्राय बांद्राय नायनाय जायाखै जोङो सा साल' एसे बेरायनानै फैनाय जादों आरो थ' नों थाङालाय नों थाङा बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो?
आंबो जोंनि बे आसामनि बाहेरायाव थांफेराखै आरो खेबसे आंबो भुटानाव थांनो मोनदों खेबनैनो खेबथाम थांखांबाय भुटान हाद हादोराव बेयो जोंनि बे भुटान हादरा जोंनि न'निफ्राय गोजाना से हावार बानाय हावार लायो आरोना नोंथां जों बेयाव जोङो जोंनि न'आवनो थानाय स्कुटि बा गारिजों लोगोफोरजों एसे खाथि याव बेरायहैदोंमोन आरो बे खाथि जोंनि खाथिनि भुटाननि गेटनि मुङानो जाहैबाय सामब्रुप जंखा बेयाव एसे बेरायनो थांदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ औ' नोंथाङा माबायदि मोनखो भुटान हादोराव बेरायनानै।
औ औ एसे मोजां मोनदों माने जोंनि बे ओ- इण्डिया हादर। बिनिसाय बिसोरनि मोजाङै जायगाखौ साफा खालामनाय। गाज्रि मुवाफोर गानाय बेफोरनि बिथिङाव जोबोद मोजां आरो ना। भुटान हादोरा।
हेल' नोंथाङा।
नोंथाङा भुटान हादोराव बेरायबाय मोजां मोनबाय आरो नोंथाङा मारै मारै? बबे बबे हादोराव बेरायनो गोसो दङ आरो?
ओ-आंनाथ' उन्दैनिफ्रायनो मोनसे हादोराव हादोराव बेरायनो थाङ जोबोद साननाय दं आरोना नोंथां इयुनाव जाफुंगोन जाफुङा बेखौ मिथिला। हादोरनो जाहैबाय उन्दैयाव मा? सिंगापुर होननाय जायगायाव बेरायनो होनना उन्दैनिफ्रायनो मोनसेनो लुबैनाय दं आरोना आंना।
ओ-
नोंथाङा नोंथांनि। लुबैनो थांनो लुबैनाय हादोरनि मुंखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
अ आङो माने बिराद। बिराद गुबुन गुबुन हादोराव माने बेरायनो गोसो दङ आरो। थ' बांसिनानो जोङो माने। ओ-बेफोरबायदि नेडारलेण्ड पलेण्ड बेफोरबायदि एसे। सान्ति पुरवक बेफोरबायदि जायगायाव बे माने बे बेरायनो बिराद गोसो दं। दङ आरो ओमफ्राय ओ-जोंनि बे भेटनाम बेफोरबायदि। टाइवान बेफोरबायदि एसे सान्त पुरबक जायगायाव माने एसे बेरायथावथाव। गोसोबायदि बेरायनाय बेफोरबायदि जायगायाव माने एसे। दावबायनो गोसो जादों आरो ओमफ्राय। ओरैनो होनोबा आङो बिराद दैमा दैमा। दैमासा होनोना बे बिस होनो जोङो इंलिसआव। बिच बेफोरबायदि जायगायाव माने। बेराद बेरायनो ओ-गोसो दङ आरो माने दाबो थांनाय जायाखै आङो।। ओ-दा जोङो टाइम मोनबा जोङो। लोगोफोरजों ज' थांनो बेफोरबायदि सानो आरो ना।
औ उनाव जों सानै उनाव जों सानैबो थांनो मोनगोन। खौ मिजिंथिनाय थाखाबाय नोंथां ना?
औ औ नंगौ थ' जोंबो मिथिगौ खि गुबुन गुबुन हादोराव थांनोबो माने बिराद रां थाखा नांगौ आरो।
नोंथां गुबुन हादोराव थांनायनि सिगां नोंथां जोंनि बे नर्थ इस्ट इण्डियायावनो एसे बेरायग्रोनो मोनगोनखौबो मिजिं थिबाय मानो होनोब्ला गोबांखौनो बेरायथिंनाय नुयो मोजां मोजां जायगायाव नोंथां नङा होनब्ला? उम।
नोंथाङा। ओ-नोंथाङा माने होनबायखि सिंगापुराव थांनो। माने गोसो दङ। माने उन्दैनिफ्रायनो थ' नोंथाङा। सिंगापुरनि मा जायगाखौ? खौ माने मोजां नुहुरनानै थांनो सान्दों आरो?
नोंथां आङो आङो उन्दैयाव सिंगा फोराव थांनो लुुबैनाय मोनसे गुबै जाहोनानो जाहैबाय उन्दैयाव मोनसे सावथुन दङमोन ना हिन्दी सावथुन बे सावथुननि मुङा मामोनथाय? कृषना मायबा मोनसे सावथुन दङमोन ना आरो बे सावथुनाव जे सुटिं खालामनाया सिंगापुराव खालामदोंमोन ना थ' उन्दैयाव आङो बे सावथुनाव बे सिंगाब फुटबल खौ नुनानै उन्दैयाव माने एसे मोनसे लुगैखांनाय फैबाय आरो ना आं उनाव सानसे देरनानै बे जायगायाव थांनानै जायगाखौ नायहैगोन बेबायदि आरो ना ओमफ्राय आङो मा जायगा बेखौ आङो मोजाङै नायनाय जायो आरोना नोंथां उनाव सम फैयोब्ला मोजाङै नाय साननानै दंमोन नोंथां
मोजां मोनबाय खोनानानै आङो थ बज नोंथाङा बेफोरबायदिखौ नुनानै थांनो लुबै आरोबाव आङो मोनसे खोथा सोंबावनो नोंथांजों बे नोंथां माने गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो लुुबैयो माने गुबुन गुबुन जायगानि जिनिसखौ मोजां मोननानैसो दावबायनो गोसो जायो ना थ' सोरबा सोरबा माने नोंथांमोनावबो बेबायदि गोसो दङ नामा कि बेफोरबायदि जायगानि सिस्टेम हिसाबै खाथियाव न' लुनो बेफोरबायदि गोसो दङ नामा?
अ लुनो लुगैनायाथ' लुगैयो जेनबा गुबुन हादराव जेरैबायदि न' लुनाइ आयदाफोरा जोंनि हादोरनिफ्राइ आलादा गुबुन जायो। आरो जों बांसिन जोंनि हादोरनिसै जौसे जौखोन्दोआनो मोजां होननो थाङ थाङ बुंनो थाङोब्ला जौसे जौ खोन्दोआनो मोजां बेनिखायनो बिसोरनि बायदि लुुबैयो आंबो नोंथाङा लुगैयोना लुगैया नोंथाङा एसे खोन्थादो
औ आंबो माने बिसोरनि बिसोरनि न' लुनाय माबा इनभाररनमेन्टखौ बिराद फसायो आरो माने जोङो दस्रा गुबुन हादोरावथ' न' थ न' मानि लुनानै थाङ थाहैनो हानो हाया आरो माने जों जोंनि हादोरखौनो फसायो आरो जों जोंनि जायगाखौ खौनो फसायोथ' जोङो आंनि साननायाव बेफोरबायदि बिसिनि बायदि जोङो इनभाइरनमेन्टखौ जों गावनि न'आव बानायनानै न'नि माबाखौ बानायोबा मोनथिदों आं मा होनो नागिरदों नोंथां? माने बिसोरनि माबा आयदाखौ लानानै जोंनि न'खौ बेबायदि बानायबा जोङो बेफोरबायदि फिलिं फैबा बेफोरबायदि जिनिसखौ माने आङो लुबैदों आरो
औ नोंथां बुजिदों नोंथां
थ' माने बांसिनानो आङो माने चाइनिस कालचार बेफोरबायदिखौ माने बिराद फसायो आरो थ' बेफोरबायदिखौ एसे न'आव न'आव जोङो बेफोरबायदिनि एसे कालचारखौ लाबोनो गोसो जायो आरो
नोंथांनि बे दावबायनायनि बागै राय्लायनानै नोंथांजों जोबोद गोज मोनबाय नोंथाङाबो जे इयुनाव दावबायनानै आरो दावबायनो मोनखांनानै बोरै एक्सप बोरै मोनखो बेखौबो जेन आंनो खोन्थाफिननो हायो बेखौ मिजिं थिनानै थाबाय नोंथां।
ओ ओ ओ दे।
उम।
माने जोंनाथ समा एसे दंबावो नोंथांङा माबा। सोंनोबा सोंजायो आंखौ।
थांङा ओ मा खालामनानै मोजां मोनो बुंनोथांङोबा नोंथांनि। गिबिद मा मोजां मोनो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां।
आंङो आंबो माने गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै दावबायनो। गोसो जायो आरो माने बे मोनसे आंनि मोनसे लुगैनाय मोनसे हेबिट आरो गुबुन गुबुन। जायगायाव माने हेबिटथ होननो हाया माने थांनो लुुगैनाय मोनसे गोसो। दंङ आरो थ बेफोरखौ आंङो माने। माने हेबिट बानायनो हाब उम्मबा माने आंङो बेराद मोजां सानो गाव। खोनो गाव माने आंङो सामफ्रामबो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनो हाबा बेफोरबायदि सानो आं। ओ आंङो माने। गावन आं आंनि जिबनावनो दावबायनोनो लुगैदों आरो माने दावबायनायखौ आंनि। जिबन मोनसे बानायनो गोसो जादों आरो।
औ नोंथांनि साननाया जोबोद मोजां नोंथां नोंथां जों रायलायनानै जोबो। जोबोद मोजां मोनबाय आं नोंथां।
औ दे होमबा।
नोंथां होमबा बेखिनियावनो दोनथनोसै जोंङो आरो।